औ हेलौ नोंथां।
हेलौ।
अ हेलौ नोंथां खोनादों ना नों खोनादों ना?
हेलौ नोंथां।
हेलौ नोंथां खोनादों ना नों? औ आं खोनादों नोंथां। हेलौ हेलौ खोनादों नोंथां हेलौ
हेलौ
हेलौ नोंथां आं खोनाबाय थादों नोंथां। हेलौ नों खोनायाखै नोंथाङा खोनायाखै नामा?
औ नै दासो खोनादों दे अ खोनाबाय थादों ना औ दासो खोनादों नै। दासो खोनादों नै दा खोनाबाय औ अम बादों बर'नि मानि सोमोन्दै जों रायलायनो जों ओ उम गाननाय जोमनायनि बागै। सावरायनो नामा?
अ दे नोंथां जायो।
औ जोंङो बर' हारिमुनि कालसारनि गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै जों सावरायनोसै।
अ नोंथां
फुबिदिब लाव ओ। जागाय जेननोसै।
दोङो औ दे नोंथां।
जोंनि बर' हारियाथ' मोनसे समायना हारि।
औ नोंथां।
मोनसे ट्राइबेल हारि आरो। आरो।
अ।
ओ बिनिबो गेजेराव मुंदांखान। जायो आरो जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनायफोरा।
औ औ नोंथां औ औ
सेसकुद। जों नुनो मोनो जों। बर' आइजोफोरा।
औ।
न'खर न'खरनो गाव गावनो।
उम औ नोंथां।
दानाय लुनायखो खालामो जेनेबा ओ न'ख खर न'खरनो ता ताथाल साल खुन्था ओरै दंखायो। फोरा थाखाजोबो जों हाथायनिफ्राय खुन खुदुं बायना लाबो। बनानै।
उम।
ओ। बिदिनो। ओ लांगा दख'ना।
औ औ
मोजां मोजां रं
औ।
बिरंनि आगर
ओं औ।
मोजां मोजां ओ माबा ओ कालारनि गोबां रोखोम ओ रं बिंरंनि दानायखौ नुनो मोनो।
औ औ नोंथां।
ओमफ्राय आगरनि मादाव जों गोदो गायनिफ्रायनो नुबोदों। बे लाव बेगर मुफुर आफा बिदिनो आरो बायदि बायदि रोखोमनि।
औ।
जों बे आव आगरनि
औ औ।
नुनो मोनबोदों। दो आरो।
औ औ औ नोंथां।
आरो दानि मु बेै आधुनिक जुग आरो बांसिन मोजां जाबाय मोजां मोजां ओ मोजां मोजां दिजाइननि जों फालि आरो बिदिनो आर'नाइ बेफोरबायदियाव जों मोजां मोजां आर दानाय लुनाय नुनो मोनो आरो जों बयबो माबा मोनसे फोरबो बा ओ माबा मोनसे जेने प्रग्रामफोर जायोब्ला
औ।
गामस सा गानना नैनो बे प्र प्रग्रामाव बाहागो लाहैयो।
ओम।
आरो मा लोगोसे आइजोफोराबो बे न'आवनो दानाय
उम औ।
फालि बेखौनो गाननानै जों बै फोरबो प्रग्रामफोराव गावनि ओ कालसारखौ दिन्थिफुंहोयो।
औ नोंथां।
जेरै मोसानायाव बाहागो लानानै
औ।
गिर खन्नायाव बाहागो लानानै मेथाइ रोजाबनायाव बाहागो लानानै बेबायदिनो
औ औ।
औ ओ आरो गावनि हारिजों लोगोसे बै गावनि ड्रेस गाननाय जोमनायखौबो जों गुबुननिस सेराव जों
औ औ औ नोंथां।
बे
अ
माखास
बे गाव गावनो दानाय लुनाय गाननानै आरो माखासेया बे गाननाय जोमनायखो बे फाननानै ओ नुनो मोनो आरो जोंनि बे ओनसोलाव आरो फ्राय बिदिनो जोंनि बर' न'खराव फ्राय न'खरावनो फ्रानाय लुनाय आगजुफोर थाजोबो। जों बेखो नुबोबाय थादों गोदोनिफ्रायनो बे जों थाब-थाब